हेलौ खोनादोंना नोंथाङा
औ खोनाबाय खोनाबाय
ओ दहाय होमबा जों मानि बागै रायज्लायबाय थादोंमोन
जों राय्लायनाया जाबाय बर'नि ओंख्रि
औ नोंथाङा अबे बर'नि ओंख्रिखौ जानो मोजांसिन मोनो होनना बुंदोंमोन
आं बुंनाया नारजि दों अमादों ओमफ्राय सबायजों ओमफ्राय दाउ बेखौ बांसिन मोजां मोनो आरो जानो
नंगौ आंबो आंबो बिदिनो मोजां मोनो नारजि दों अमादों जानो जोबोद थावनाय मोनो आरोना
ओम माने अमाखौ बाराद्राय मोदोम गोजाबाबो मोजां नांङा आरो ना एसे एसे मेजेम ओमफ्राय मोदोम थाबफा देरबाथाय मोजां जाथारबाय
नंगौ नारजिजों अमा मेजेमा थावसिनो बाराद्राय
औ
आंबो औ दे बुंदोलाय
नों मायाखौ मोजां मोनो होननायमोन जानो
आङोथ' खोमा बिबारजों दाउ अनला अनला ओमफ्रायो सबाय जों साम' बा जोगोनारजों साम' बिराद मोजां मोनो आरो जानो जेर जेरै आं दहाय बुंखाबाय सबायजों साम' बुङोब्लाथ' दा दै ज्लांनि साम'आ जानो मोजां जायो मेसेंनिबाथ' ख्रेब ख्रेब अन्थाइ बायदि मोनजायो जाब्ला बेनिखायनो दानि बे दैज्लांनि साम'आ जानो थावसिनो आरो सबायदों होनबाथ' बारासिन थावो आरो खायफा जोगोनार जोंबो जायो जानाया आरो खोमा बिबारजों दाउ अनला बुंबाथ' बेनो गोथावसिन होननानै सानो आरो आङो बाव खसेल' मोन नाल नबेम्बल' बेबो दान्दिसे थायो दसेनो जोबो बारा मोननो थाङा गुबुन गुबुन जायगाफोरावथ' मोनानो बे खोमा बिबारखौ। खिन्थु खोमा बिबारदों दाउ अनला जोबोद गोथाव जायो आरो ना दाउल' नङा नाजों जाबाबो खोमा बिबारा जोबोद गोथाव जायो जानो थाखाय
बयबो अनलासो जाखायना बेखौ
औ अनला जायो नाजों बा खोमा बिबारजों ओ गामि गामि गामि गंखनफोराव मोनो बाराद्राय बिराद दामाबो बारा जायो बिनि बेनि दामफोरा बोथोर सफैबाथाय। खानोबो दिस्टार्ब जायोना प्रब्लेम जायो मा होनो खस्थ'यै खानांगौ जायो। प्लास्टिकफोर गाननानै
बिलाइ दाननानैसो ना
औ नंगौ दा बेल' नङा जानायलाय ओ जानो गोथाव जायो खस्थ'बो थायो आरो। ओ सायनायफोरावबो मानजोबो ना थिक गानना सायनांगौ जायो सुनो टाइमफोरावबो
बिराद मा होनो आरो मानायालाय जानोबो मोजां
औ नगौ
होमबालाय माबाखौ जाया नामा नोङो बै बर'नि माने बै जारि बिलाइया
जारि बिलाइखौथ' आं जाफेराखै दिनैसिम ओहो दिनैसिम जाफेराखै आं नोंथाङानो बुंदों माबोरै बे जारि बिलाइ नामा?
जारु बिलाइआ बे आलौज्रे मोना मेजेरो सालायाव नांबा।
औ जाफेराखै आं
उ माने मेजेरो आरो बे सार दंङलै बिलाइआ बेखौ माने दाउजों बुंबाथाय बिदै खालामनानै संनानै जानांगौ आरोना रोसिखौ बरियानो रोसि होना नै मो मोजां मोनो आरो माबाखौबो देहाखौबो माने ओंखामबो जानो हागोन थाव नायबो मोनो। जारि बिलाइजों दाउ जाबा आरो दाउसा जेनेबा बारा गिदिरबो नंङा एसे मिडियाम साइजनि दाउ नायनानै।
अ माला बा माला जाना नगोन र' ओ आरो बुंनो थांङोब्ला अ अ मालाबा ट्राइ खालामगोन र' आंबो मालाबा जाना नायगोन।
औ जानायनाय
खोनादोंना औ औ औ औ खोनादों।
दाउ दाउ जाबोला खोनायाखै दाउ जाला जा इदिसो जायो आंनो सनायखि माने न'आव दाउ बुथारबा इदिसो आरो रोसि बानायनानै होयो आङो जारि बिलाइदों ओइ आलुफोर दंबा बारा मोजां नाङा आरो।
औ औ ओ आंबो जाना नायगोन र' मालाबा सोलाबबा आरो औ औ औ औ आरो बुंनो थाङोब्लाथ' बर'नि गोबां बेबायदि दंबावो जेरै खुसिंग्राफोर जायखौ क्रिकेट होननाबो बुङो खुसिंग्राबो जोबोद जायो औ गोबां बेबायदि खुसिंग्राफोरखौहाय ओ खायफाथ' सावनानैबो जायो खा फा बेबायदि एवनानै बाथोन देना जायो खायफा ओरैनो गोजा एवनानै जायो
बर'फोरालाय बर'आ बिराद जायो माथो बै गुसिंग्राबो जाबाय ओमफाय ओइ बे माबाया बोरबिलाबो जाबाय
औ नंगौ
ओमफ्राय आरोबाव माबाखौबो जायो खुसेंखौबो जाबावो
औ नंगौ ओ सामु सामुखौबो बेबायदिनो गोबां रोखोमनि सामु दङ ना खायफा खायफा बेबायदिनो सामु गोलावखौबो जायो आ रो बेबायदिनो सामु दाबलाबो दङ बेखौबो जानाय नुबाय आङो गामि गंखनाव
सुनै बानायग्राया
ओ बे मा सामु होनो मिथिला जिखुनु सामु दाबला आरो ना ओ बेखो बेखौबो जानाय नुबाय आरो सामु गोलावखौहाय दानखावना दाननानै बे सिंनिखोहाय एरख'नानै संनानै जानाय नुबाय आरो खिन्थु आं जाफेराखै दोनै
सामु लादाय
सामु बे माबाया गोलाव गोलाव सामु गोलावा
बे गोलाव गोलावा
औ सामु गोलाव जे थायो दंग'फोराव जे मोनो औ बेफोरखौबो गोबां जानाय नुदों आरो नों नोंथाङा जेरै सिगाङाव बुंलांखाबाय ला था एम्फौ लाथा एम्फौखौबो बिराद जायो मानसिफोरा गोथावबो जायो थावनायबो मो नो नाथाय जायफोरा बेबायदि जाफेराखै बिसोरो एसे गोब्राब मोनगोन आरो जानो थाखाय
ओ दा नै आं उन्दैयाव जानायानो ओमफाय उन्दैनिफ्राय मोनजाखाया सै मोनजाखायासै दा ओमफाय गैखाला आं जानो हाला
औ किन्थु बुंनो थाङोब्ला जोबोद गोथावसो जायो आरो ना बे लाथा एम्फौआबो
उम गोथाव माने देहानि थाखायबो बिराद मोजां ना लाथा एम्फौआ दा जानांगौसो माने हाथायाव लांबा नाय लोगो लोगो लोगो लोगोनोजोबो बेफोर माबा बुस्थुफोरा मेगंफोरा
जोब्बोथ' आरो सामुफोरखौबो दायो हाथायाव गोबां फाननाय नुयो आरो बिराद मान मानसिफ्रानो सामु जायो जेरै बुंनो थाङोब्ला सामुआ जोंनि मेगननि थाखायबो मोजां मेगन मेगननि थाखाय भिटामिन प्रभाइद खालामो जोंखौ नुनाय मोजां नुनायाव हेल्प खालामो। सामुआ हायोब्ला सामुखौबो जानांगौसो आरोना मेगननि थाखाय जोबोद मोजां बे सामुआ।
उम सिगां बिदिओनानथ जायोमोन आंबो जानायालाय मैथा जायैया बै सामखौ जाबा माने बालिया बालिया मोनोदां?
औ बे ओ साम समजों लोगोसे माबायोना बोथोर थायो साम जानायनिबो बे दा दैज ज्लां बोथोरनि सामफोरा जोबोद मोजां जायो जानो थाखाय।
बेखौ मोनजाफ्लांनायनो- बेनिफायनो जायाखै जायाखै जाखायासै दायालासेै जाया।
औ औ। जाबाथ मोजाङानो सामफोरा मेगनफोरनि थाखाय भिटामिन प्रभाइद खालामो नाफोराबो मेगननि थाखाय मोजां जां।
ना खुसियाफोरखो जानांगौ
गैया जाया आंथ खुसियाखोन जाया आंथ
ओ
उम बेफोर आं जानाया आं मोजां मोजां बुस्थुफोरखोनो जासाबालै बिराद मोजां मोजांफोरखो। मा ओनगोन्दा
नोंथाङाबो हायोब्ला जानां गौ बेबायदिनो गोबां आरो फिथाइ सामथाइफोरथा जानांगौ। फिथाइ सामथायाइयावबो गोबां भिटामिन थायो जेरै थै खमबाला जोङो बेबायदि नो दालिमफोर बा ओ द्रेगन फ्रुइट द्रेगन फिथ फिथाइफोरखौहाय जानो हायो आरो जुदि खा खानाय गजोबदोंबा खानाय गनाय प्रब्लेम दङ बेबायदि आमलाफोरा जाबाला हेल्प खालाम मो भिटामिन सि गोनां बुस्थुफोरा ओ स्कारबि जाबाबो भिटामिन सि गोनां बुस जानांगौ देहानि थाखाय मोजां जायो आरो ना। उम फिथाइ सामथाययाव जेसेबां भि भिटामिन थायो ओ बे भिटामिनखो जोङो सानफ्रोमबो जाबासो मोनगोन जेरै खाय बो थायो एस दसेनि थाखैल फिथाइ सामथाय जानाय इनिफ्राय सप्तासे सप तानै फिथाइ सामथायाइखोनो जाला नाथाय हायोब्ला जोङो ओ सानफ्रोमबो थाइसे नङा थाइसे बेबायदि फिथाइ सामथाइ जानांगौ आरो ना देहानि थाखाय मोजां नानै बुङो
उम जानो मोननांगौदा
औ
दा आरो ऐ बे ड्रागन फ्रुइट ओनना बुंदोंमोन नों दानि
औ औ।
बे ड्रागन फ्रुटखौ नोंसोरनथिं गायो नामा?
औ गोबां बेबायदि दङ गामिफोराव दायोथ' ओ सिगांथ बेबायदि गायबांङा ङामोन नाथाय दायो गोबां बेबायदि ड्रेगन फ्रुटफोरखौ गायनाय नुयो ड्रेगन फ्रुइटनि आबाद खालाम खालामनाय नुयो गामि गामिनो जोंनि गामियावबो गोबां बेबायदिनो दं जायफ्रा ड्रेगन फ्रुटनि बेबायाददि आबाद खालामो दे ड्रेगन फ्रुइटल नङा नाथाय स्ट्रबेरिबो गोबां गायनाय नुनो मोनदों आरोना आरो बेखौ हाथायाव लांस्राबनो ना गामियावनो बेबायदि जोबजोबो आ आरोना जेब्लानोखि फिथाइआ मोनबाय मोनहांबानो गामिनि मानसि फोरना नोजोर थाखायोना जेब्लानाखि मोनबाय फाननोसै समावनो गामियावनो जोबखायो । हाथाय बाजार बेबायदि लांनो ओ दरखारानो जाया आरो ना।
औ औ। जोंथिंबो गायनायमोन जोंथिंबो गायनायमोन आरो जोंनि सिनियर बे गायदोंमोन। बियो गायखांनानै। थायनानै खननैना खोनथामलसो हानो मोनबायनो। ओमफ्राय लोगो लोगो नांजोबो जेनेबा लांबानो।
औ नंगौ नोंनियालाय लांबानो नांजोबो जोंनिया थ' गामियावनो जोबजोबो। औ।
दा एसे दाबायदियाव गायना लानो हाबा मोजां आरो बेखौ।
औ औ दाथ' ओंखारजेनबायानो ड्रेगन फ्रुटआ गोबां बेबायदि। हाथाइफोरावबो नुनो थांगोन फाननायखौ।
उम।
आरो मोननै रोखोमनि थायो नालाय ड्रेगन। फ्रुटआबो मोनसेया जाबाय गलाफि मोनसे गुफुर। गलाफिगोआ गोथावसिन जायो होननानै खोनादों आरो आं।
उम उम गलाफिखोनो गानोमोन जोंथिंबो।
जाबायना जोंनिया जायाखै जोंनिया?
अ ओ ओ जोंनि सावरायनांगौआ सम जाबाय ओ बेसेयावनो दोनथ'नोसै खोम खोमा दोनैनि थाख
औ औ दे जागोन दे दे।